खोनादोंना नों औ नोंथां खोनादोंना? हेलौ नोंथां! औ नोंथां औ
खालामनो नोंथाङा?
ओ नोंथां आङो ओरैनो बार जानानै जिरायनानै दं बोथोराबो जा गरम ना नोंथां।
औ बोथोराथ' गरम औ। औ खोना
औ गरमनि बि
खोनादों नोंथांमोनजोंहाय थाइजौ थाइजौ खान्थालफोर दंना गैया?
जोंनिजोंहाय दङ' नोंथां। थाइजौ दं खान्थाल दं औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों औ हेल' खोनादों।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों बुंलाय।
अ नेटनि एसे प्रब्लेम जादों नोंथां।
औ देलाय बुंलाय मा बुंलायदोंमोन नोंथाङा।
अ जोंनिथिंहायाथ' थाइजौ, खान्थाल, रैमालि दोङो
औ
औ माने गरम बोथोराव जानानै बेफोरो मुवा बेसाद फिथाइ सामथायाइखौ जाबा एसे सान्थि मोनो आरोना नोंथां।
औ
अ
दा दङ'बा नोंथांमोननिहाय?
दाथ' एसे खम जाबाय नोंथां।
उम।
गोदो दंमोन हबा औ
थांबाय ना
अ बोथोर थांनायजों लोगोसे फिथाइ सामथायाइ थायनायफोराबो एसे खमिलांबाय आरो नोंथां।
औ।
औ। नोंथाङा दा मा खामगासिनो?
आं बिबदिनो जिरायनानै दं नोंथांजों रायज्लायगासिनो दं।
औ। बोथोरफ्राबो बिदिनो गरम ना नोंथां।
औ
आं नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्रासो मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथांनिफ्राय।
अ मिन्थिनो हागोन नोंथां।
माने ओ बिदिहाय नेसनेल पार्कफोर दं होनना खोनानो मानास मानास ना मा मानास नेसनेल पार्क बिलाय ओ बेसेसो गोजान जायो बेसेसो सम लायो आरो माबादि माने जायगायालाय बोरै नायनो माबादि? एसे फोरमायना होजागोन नामा नोंथां?
गिबियावथ' जायगायाथ' जोबोर समायना नोंथां।
औ।
जोबोर मोजां जोबोर समायना।
ओ जोङो जिब जुनारफोरबो नुनो हायो आरोना नोंथां।
औ माने बेफोरो मैदेर गान्दा मै आरिफोर दं खोमा न'?
औ दं नोंथां दं ओं
जेरैहाय थांबोला जोङो नुनो मोनगोन ना मोना बेफोरबायादिखौ खाथिफोराव?
बेफोरबायदिखौथ' द माने ओ खायसे टाइमाव नुयो खायसे टाइमावा नुवा आरोना नोंथां। ओं जोङो थारमाने खायसे सम लानानै थांबा खायसे समाव नुहैयोबो जा नुहैयोबो ओमफ्राय खायसे टाइमाव नुहैया आरो ना नोंथां।
औ
ओं नोंथाङा बेलायफै फेरदोंना फैफेराखै बेहाय
आं ओ बेरायहैनो थांनो सानदोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोननिजोंहाय खाथ थि जायो होननाय मोनथिनायखाय नोंथांनियाव एसे सोंना लाहरगोरदों आरो आं। जायगाया माबादि बोरैहाय लामाफोराथ' मोजां जानांगौ नङा होमबा?
औ नोंथां लाव लामाफोराथ' जेबो बिदिनो उसुबिदा गैया आरो मोजां। मोजाङैनो ओं जों खम समनि गेजेरजोंनो मोनहैनो हायो आरोना नोंथां। लामाफोरा मोजांनि थाखायनो
उम ओ दावरायफोरबो दं जानांगौ ना?
औ दं नोंथां दं।
उम
उम दावराय दं गान्दा दं। औ
थ' दाथ' गोलोम बोथोर नङा होमबा जागायालाय ओरैहाय गोलोम बोथ थोराव बेराथावना नंगौना नङा?
नंगौ नोंथां। ओ जे बिफां लाइफांफोरजोंनो साग्लोबनाय नङा होमबा नोंथां जायगाया?
औ औ आंबो बेफोरबायदिनो खोनादों बा इउटुब फेसबुक बायदियाव नुदों।
औ नोंथां माने उम
बनजों नु-नुबैयाखै आरो आरो बेयाव नुनो मोनदों जे माने ओ जेरैहाय खाथि खालायाव पिकनिक जाहैनो हानायबो जागा दं होनना खोनानो मोनदों। लोगोसेनो बिनि सेरजोंनो बिनि ओ बि खाजोंनो जेरैहाय दैमा मोनसे बोहैलांनाय दं होनना नुनो मोनदों।
औ नोंथां दं बेवहाय गोबां मान
बै दैमानि मुङा मामोन नोंथाङा मोनथियो नामा?
बे दैमानि मुंखौथ' आं मोनथियालै नोंथां।
औ
औ माने आथ थांनाय जाब्लाबो मुंखौ सोंफ्लांजायाखै आरोना नोंथां।
औ
औ बेरायफैनो हागोन नोंथां जायगायाथ' जोबोद समायना खाना। आरो समायना समायना जिब जुनारफोर जोङो नुनो मोनो आरो गावनि मेगनजोंनो।
औ माने दा गरमबो जाहैबायना बोथोरा बेनिखायनो आं नोंथांनाव सोंहरदों बोरैहाय बेरायहैनो।
औ औ फैजायो नोंथां फैनानै आरामसे जिब जुनारफोरखौ नायनानै बेरायखांनानै बेहाय पिकनिक जानाय जागाबो दंखायो नालाय नोंथां। ओं बेहाय बेरायखांना आरिखांना फैनानै ओय आराम दै दैमा सेराव ज' लायनानै आरामसे जाफैनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथांमोननिजोंहाय ओरैनो बेरायथावथाव जायगा जेरै आं खोनानो मोन्दों जे सकि, दारागाव बेफोरबायदि दं होनना खोनानो मोनदों। मैना फुख्रि ओ मैना फुख्रि बुंनो थाङोब्लाथ' बेथ' गोबां ओ मुंदांखा नङा होमबा? मोनथिना मोनो माने गोजौ हाजोआव अन्थाइनि गेजेरावहाय खरसे हाखर दङो समायना बेयावनो माथो आ दै थायो।
औ दै थायो नों
दै थायो बेवहाय गोदो गोदाय बुंनाय बायदि जायोमोन जे मासे मैना दाउ फैयोमोन ना मा होननाय खोनादों दाउ मैनाया फैनानै बेवहाय दै लोङो बे फुख्रियाव। बिदिखे बिनिखायनो मैना फुख्रि मुंना मा होनदोंथाय?
औ-औ बे मुङा बेनिफ्रायनो थालांदों आरोना नों थां बे दाउनिफ्रायनो बे दाउआ फैनानै माने बेहाय दै लोंफैयोमोन आरोना नोंथां।
औ
बे दै लोंफैबाय थानायनि थाखायनो बेनि जायगानि नामा मैना फ'ख्रि थालांदों आरो नोंथां।
औ माने बियोथ' मैना खु जायगायाथ' बेसेबा गोजौ हाजोआव सो होननानै खोनानो मोनदों आं आरो बेवहाय जोंनि बर'नि जिहेतु आफा बोराइ बाथौ निबो थानसालि दं होनना खोनानो मोनदों ओ शिब बाबानिबो। दं होनना खोनानो मोनदों बेवहायलाय जेरैहाय फुजारिफोर थायोना थाया दालाय?
अ थायो नोंथां। ओ बिदिनो सम लाना सम बेहाय फुजाबो जाबाय थायोना नोंथां।
औ
औ जेरै बलबम बेफोरबायदि फुजाफोरा जाबाय थायोना बेहाय। गोबां गोजान-गोजान दाब-दाब द ओनसोलनिफ्राय बेहाय। खुलुमनो फैयो आरोना नोंथां उम गोबां मोनो। आंबो थाङो नोंथां।
औ
औ जेनेबा थांबाबो बिदिनो फुजा टाइमफोराव थांजानाय जाया आरोना नोंथां।
औ
ओं ओरैनो बेरायखथावथाव थांजानाय जायो नोंथां। बियाव। नोंथाङाथ' फैफेराखैना बेहाय?
आं थांफेरनाय जायाखै खोनादोंल' ब जोंल' मोनथिदों मानसिफोरनि खुगा-खुगा जायगाखौलाय मोजां होनना खोनानो मोनदों आं बेखौ गोजोननाय मोनदों। जे माने
मोजां
औ आं बेखौनो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जे मानेखि हाजो गेजेराव बा बे हाजो बेसेबाबा गोजौ हाजोआव
औ-औ नोंथां।
जोंनि बर'नि जिहेथु आफा बोराइ बाथौनि जिहेथु थानसालि दं होननानै बुंदों जे आं बिनि थाखाय गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां।
बे मैना फुख्रि होनाय लोगो-लोगो नो मोनथिखायोखैबा माने बेथ' दारागाव साइदजोंनो नङा होमबा निकास?
औ-औ निकासि दारागाव साइदजों थांबानो मोनो नोंथां।
औ दा बेफोरबायदि लामा हान्थिनायफोराबो माबादि गेजेर गेजेर बैहाय मैना थुख्रिजोंहाय मैदेरबो ओंखारो होनना खोनानो मोन्दों?
औ ओंखारो नोंथां गेजेर-गेजेर खायफा-खायफा समाव ओंखारो आरो ना। जेब्लायबोदि ओं जेब्लायबोदि ओंखारो बि नङा आरोना नोंथां। बिदिनो सम लाना सम ओंखारो आरो।
बेखायनो गिनोबो ओंखारो जेरैहाय मैदाइफोर ओंखारबा एसे गिनोबो गोनां जायोथ' बिबा मा साननानै माबायदिहाय ओंखारो गाव गावनि लामाजों थांनानै सौग्राव हैैफ्लांबाथ' बेयावथ' गोबां गिदिर जाथाय जालागोन नङा होमबा
औ जायो नोंथां जायो बांद्राय बिदिनो माने गले गले ओंखारा आरोना नोंथां
औ
बिसोरबो माने जेनेबा गावसोरनि ओंखारनाय सम लानानै सम ओंखारो आरो औ बिसोरो जेनेबा गावनि लामाखौ खौ मोजाङै थांनो हाबा बिसोरो मानसिखौ जेबो हानि मा होनो खोख्लैया आरोना नोंथां
औ औ औ औ नंगौ नंगौ औ
आङो
औ औ
नोंथाङाबो बेरायफैजागोन बेयाव
औ आं बेखौनो गियो मैदेर ओंखारो होनना खोनानो मोन ना गेजेर गेजेर बेखौनो
औ गिनांगौ बांद्राय गैया नोंथां माने बांद्राय जेनेबा ओं खारा नालाय बियो गावनि सम लानासो गाव ओंखारो नालाय बिनिखायनो बांद्राय गिनो गोनां गैया आरोना नोंथां
औ
दे बिदिब्ला लोगो नोंथां समबो समाबो जाबाय बांद्राय जाबाय समाबो औ दे होमबाना उनावहाय नोंथांखौ लोगो मोनफिनबा बिदिनो रायज्लायसिगोन
औ औ नोंथां
औ
औ दे नोंथां होमबा औ दे दे